औ नोंथां खोनादों। दा आङो नोंथांनो मोनसे आयदानि सायाव रायलायनो बा सावरायनो फन हरनाय जादोंमोन नोंथां।
अ नोंथां नंगौ नंगौ
औ दा बे आयदायानो जाहैबाय जोंना बर'नि ओंख्रि जेरैहाय दङ जोंना सबाय दाउ बा अनला दाउ बा जोंना नाफाम बेफोरबायदि रोखोमनि सायाव नोंथांजों आङो एसे सावरायनो फन हरनाय जादोंमोन नोंथां।
औ नोंथां।
औ दा बे ओ जोंनि बर'नि जानाय ओंख्रि बबे रोखोमनि ओंख्रिया जे बांसिनै नोंथांनि ओनसोलजों सलियो बा जायो बेखौ नोंथां आं एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
अ हागोन हागोन नोंथां हागोन। अ ओ ओ नोंथां जोंनि बिथिंथ' बांसिनानो खारै ओंख्रिखो जायो जोंनि बर'फोरा। जोंनि ओनसोल एबा खाथि खालानि गामिफोराव बांसिनानो बे खारैखो जायो गोदोनिफ्रायनो। अ होनब्लाथ' जोङो बांसिना जोङो जेरै अनला खारै
औ
जोंनि बांसिन अनला खारैखो जायो जोङो। बिदिनो अनला खारैखो जोङो बेदर गैयाबाबो जोङो आलु होनानै सेवालि बिबार होना जों ओरैनो संनायखि नुयो। आरो जों बेदर ना थायोबा जों बेदर नादो संनायखो नुयो जोङो। अनलाखो जों बांसिन अनला खौ आलासि दलासि फैबोब्ला जों दाउ बेदरजों सङो अनलाखो। बांसिनानो जोंनि गामिथिं। अनला अनलाजों दावउदो नोंथाङा मोनजाफेरदोंना?
औ मोनजाफेरबाय नोंथां।
आरो बेफोरबायदिनो जोंनि बांसिन आरो अनला फाख्रिखो खोनाफेरदो ना?
अनला आरो
अनला फाख्रि
फाख्रि आं खोनाफेरनायाथ' खोनाफेराखै नोंथां।
अ जों माने बेखो अनला-अनला फाख्रिया बेनो अनलायाव जोङो जेरै दाउ बेदर जों अनलादोन संनानै बेहाय जों लाइ बिलाइ होफानाय खोनो जोन अनला फाख्रि बुङो जोंनिथिं।
अ औ औ
बिलाइ होनानै सङो।
औ
अ बेखोनो जोंथिं अनला फाख्रि होनो आरो नोंथां।
औ नोंथां दा बे अनला फाख्रिखौ माबोरै बानायो? नोंथाङा आंनो एसे फोरमायनानै बा बुफ्रुनानै होनो हागोन नामा नोंथां?
अ एसे हागोन नोंथां आं संफेराखै आं ओरैनो एसे नुफेरदोंमोन आरो। बारा होमबाबो मिथिया जोङो आङो ओरैनो खिथानो हागोन आरो नोंथां ए
औ नोंथां
जोंनोथ' अनला फाख्रिखौो बे जों गिबियावनो जोङो माइरं लानानै जों माइरंखौ सोमना दोननाय जोङो बेखौ देनानै अन गुन्दै खालामना लाग्रोयो जोङो।
औ
माइरंखौ अन गुन्दै खालामना लानानै जों बेनि लोगोसे जों बेदर जेरै दाउ बेदर फोरजों गिबियाव एग्रनाथ लानानै दोनथ'यो बेखौ
औ नोंथां।
एग्र' लानाय बिनि उनाव जोङो दै गुदुं फुदुङो दै गुदुङाव जोङो बे औ अन गुन्दैखौ जोङो होनाय जायो।
औ नोंथां
अन गुन्दैखौ होनानै बे जे बेला रुइगोन। बे बेयाव एसे खारै होनाय जागोन आरो जोङो जाहाथे थाब रुइथो बेनि थाखाय खारै होनाय जायो जोङो बेखौ खारै होखां जोङो जेब्ला ग्ल ग्लब गोदौनानै माबा जागोन गुन्दया मा बुङो। मोनगोन होनब्ला जोङो बेदरखौ बेहाय होना होायो जोङो एवना दोननाय बेदरखौ बेहा होयो आरो बिदिनो एसे जाहां जाहां टाइमाव जोङो बे लाइ बिलाइखौ जोङो खानानै बेखौ होनाय जायो आरो बेहाय बेफोरबायदि सङो आरो जों अनलाखो नोंथां
दा जोंनि ओनसोलजोंबो फ्रायानो जोंना मुंदांखा ओंख्रि होननानै बुङोब्ला। जोंना ओरै नाफाम दङ नोंथां। आरो दङ जोंना ओरै थास' बिबार अमा गोरान बेफोरबायदि आरो सबाय दाउ आरो दङ जोंना अनला मेवाइ दाउ बेफोरबायदिनो दङ आरो नोंथां। दा जोंना सबसे मुंदांखा होननानै बुङोब्ला जोंना दङ ओरै नाफाम बे नाफाम खौ माबोरै बानायो आङो नोंथांनो एसे फोरमायना होनि नोंथां।
औ जागोन जागोन।
औ दा बे नाफामखौ बानायनो थाखाय जोंना गिबियावनो जोङो नाफोरखौ बायनानै बा हमनानै लाबोग्रोनाय जायो। आरो जोङो बेखौ लाबो लाबोनानै हाय सायनानै सुनानै सान्दुं फोरावहाय फोराननाय जायो आरो आरो लोगोसे अरावबो फोरानो बिनि उनावहाय जेब्ला जोंना नाया रानो। अब्ला जोङो बेखौहाय थास' बेसं आरो सामब्राम गुफुर बा हालदै बेफोरखौ होनानै उवालाव देनाय जायो आरो नों थां आरो लोगोसे लोगोसे जोंना दंबावो थफि दा बे थफियावबो देनायफोरखौ जोङो नुनो मोनो। आरो बिनि उनाव दिखांनानै जोंना बेखौहाय दोननो थाखाय। जेनाखि औवानि हासुं बा बथलनि थेमा जिखुनु जाया बुस्थु बेफोरावहाय जे बारफोरा हाबनो हाया बेफोरबायदि हाबनो बार हाबनो हायै बुस्थुफोराव बेखौ सोनानै दोननानै मोजाङै खाथेनानै बा खोबनानै बेखौ दोननाय जायो आरो मोजांथार जायगायावहाय दा बेखौहाय जोङो दाननै बा दानथामनि उनावहाय नाथाय बुङो जोंनि आबै आबौमोना बियो जेसेनो गोबाव आव दोनो जेसेनो गोथावसिन जायो बा मोदोमसिनो बिदि होननानै बुंनाय जायो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ
दा नोंथाङा बे ओ जेनाखि नाफाम बे नाफामखौ जाफेरबायना नोंथां
अ आं बारा जाफेरनो मोनाखै एसे खननैसोल' जानो मोनदों नाफामखो
औ औ नोंथां औ
जोंहा न'आव बारा बिदि बानाया सिगां बानायदोंमोन उन्दैयाव मोनजादोंमोन दा बेखौ बानायनाय नुदों मोन आरो न' न'आव ज मोन आरो गुबनावाबो बिदिनो आलासि दलासि जाबनो थांनो जानो मोन्दोंमोन आरो बारा जानो मोनाखै आरो आं बे
औ नोंथां आरो जे नोंथाङा होनदों कि नोंथांनि ओनसोलजों बांसिन खारै ओंख्रि जायो दा बे खारैखौ माबोरै बानायो बा खारै अबेनिफ्राय मोननाय जायो नोंथाङा आं एसे फोरमायना होनो हागोन । हागोननामा नोंथां ।
अ हागोन हागोन जोंनिथिंथ' बे खारैखौ बांसिनानो जोङो थालिर बिफांनिफ्राय बानायो आरो जोङो जोंनिथिं जेरै जोङो थालिर बिफांनि मादा आरो थालिर बिफांनि फस्लाखौ जोङो बेखौ जिरनानै आरो मादाखौ दाननानै फिसा फिसा थुख्रा खालामनाय जोङो बेफोर सान्दुङाव फोराननाय जायो बे फोराननाय एकदम राननाय उनाव जों बेखौ सावनानै बेनिफ्राय बिनि गुन्दैखौ जों सेबनानै बेखौ जोङो मा होनो दैयाव सोमना दोननो जों खारै दिहुनो आरो जों बिनिफ्राय नोंथां बेफोरावनो आरो सोरबा फोर बे थालिर बिफां मोनाबा बेफोरबायदिनो बेसरनि बिफाङा बेसर जांख्रिखांनायनि उनाव थानाय बेखौबो जोङो सावनानै बेनिफ्राय बेसरनिफ्रायबो बानायनायखौ जों नुयो आरो
औ नोंथां
बांसिन खारैखौ बे थारै बिफांनिफ्राय बानाय आरो नोंथां ।
औ औ नोंथां
अ
थिग बेबायदिनो औ ।
जोंनिथ' बांसिन ज जोंनि बर'फ्राथ' बांसिन आथिखालावसो एसे ओ दा एसे जोंनिया थाव बाहायनाय जाबाय । नङाबाथ जोंनो बांसिन खारै जेरै जों ओ सजना बिलाइखो ना संब्लाबो खारै होयो जेरै खुमब्राफोर ओ खारै सङो मुदुफुल जायखौबो खारै सङो जोंनिथिं ।
औ नोंथां
नानै बेफोरबायदिनो सबायाइखौबो जों दाउ अ मानो संबाब' खारै होखायो जोङो बेवहायबो ।
औ औ नोंथां
रा जिखुनु ओंख्रि संबानो जों खारैया गोनांथार । होनना बुंनो हायो आरो आं जों जोंनिथिं बाहायखायो आरो एसेबाबो जों खारैखो ।
औ नोंथां
औ नंगौ नोंथां ।
जोंनि ओनसोलजोंहाय खारैफोरखौ । बांसिनानो बे सिबिंनि फिफां बा जोंना सबायनि फिफां बेफोरनिखौ बांसिन बानायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां। बे थालेरनि खौ बांद्रायानो बाहायनायखौ जोङो नुनो मोना।
औ औ
औ नोंथां।
ओ माने जोंनिथिं थालिर बिफांखो ओ ओ मोनोना माखासे बेनिखायनो जों थालिरखोनो बानायो आरो जोंनिथिं।
औ औ नोंथां।
सबायफोरखो जों बे अ' बेसरफोरखो बारा गायबांयि खायनो जोङो आबादारिफोरनावल'सो बेस थायोना जोंनि गामि गफानि हिजाव फोरा थालिर बिफाङाथ' बयनिबो न'खराव थायो। हाग्रा बंग्रायाव थायो बेनिखायनो जों थालिरखौनो बानायनायख नुयो आरो। जों बांसिं
औ औ नोंथां‌।
ओ नोंथाङा बे स स सबायदो अमादो मोनजा फेरबाय ना?
औ औ मोनजाफेरबाय नोंथां।
नोंथाङा एसे फोरमायना हागोन ना सबाय दो अमा दो माबायदि सङो?
औ नोंथां हागोन। दा जोंनो गिबियावनो सबायजों अमाजों संनो थाखाय जोंना ओरै सबायखौहाय रेदि दि खालामनानै लाग्रोनांगौ जायो। जेरैहाय जोङो बेखौहाय सु मोजाङै सुनानै दसे फोराननानै बेखौ जोङो सारायफ्राव एवनानै नै हाय गेस्रेम खालामनानै लाग्रोनाय जायो आरो नोंथां। आरो जोङो बेखौहाय गुन्द्रा खालामनानै लायो आरो गेब्लेहोनानैहाय बेनि उनावहाय जोङो ओ अमाजों संनोब्ला अमाफोरखौहाय लाबोनानै सुनानै रेडि खालाम नानै लायो आरो। आरो जोङो बेनि उनावहाय सबायखौ जोङो रुग्रोनाय जायो आरो संख्रिफोर होनानै हाय। आरो बेखौ रु रुनाया जायोब्ला अब्ला जोङो अमाखौहाय संनायखौ जागायनोसै। दा अमाखौ जोङो गिबियावनो थाव आरो सामब्राम, बानलु, संख्रि, हालदै बेफोरबायदि रोखोमनि होनानै हाय दसे समनि थाखाय एवग्रोनाय जायो आरो नोंथां। आरो बिनि उनाव हाय जोङो जोंनि सबाय जे रुनानै दोननाय बे सबाय खौहाय जोङो होसननानै ओ गोदौ होनो होयो आरो। आरो जोङो बेनि उनावहाय बे खारै बे खारैखौबो होनाय जायो आरो। जाहाथे बे ओंख्रिया मिलौवो आरो जे बेदर फ्रा बा सबायफोरा गुरै जानायनि थाखाय बे खारैखौबो होनानै होयो आरो। दा बिदिनो दसे स समनि थाखाय गोदौ होबाय थानानै नैजि मिनिटसो गोदौ होबाय थानानै बे सबायजों अमाजों ओंख्रियास जानो थाखाय रेडि जायो आरो नोंथां।
नंगौ नंगौ नोंथां।
औ आरो नोंथांनि जोंहाय ओ जेनाखि जोंना दङ' ओरै अनला अनला आरो मेवाइ औ नोंथां।
अ जोंहा समा ओ जाबाय जोङो बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै खोमा न'? समा जाबाय जोङा उनाव रायलायगोन।
औ औ नोंथां जागोन।
दे नोंथां गोजोन्थों नोंथां